औ
औ नोंथां खोनादों दा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आं दा मोनाबिलियाव एसे गरम मोननायखाय दुगैनानै ज'नानै दं नोंथां
अ सा लोंबाय मोनाबिलिनि
लोंथ'आखैर नोंथां फुदुंगासिनो दङ
ए ए सोर फुदुंदों नोंथाङानो फुदुंदों नामा
ओहो जोंहा आइआ फुदुंदों
आदसा दा होमबा नोंथांजों रायज्लायनो सम मोनगोन ना
मा होनदों नोंथां
नोंथाङा सम होनो हागोन नामा होमबा रायज्लायनो
औ औ हागोन नोंथां
औ दा होमबा जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायना होदो होमबालाय नोंथाङा
मानि बागै नोंथां
जिब जुनारनि बागै जिब जुनारनि बागै
औ औ औ दा जिब जुनार होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर दं बेयो अरनबारियाव थानाय आरो न'आव फिसिजानाय जिब जुनारफोर दं न'आव फिजानाय जिब जुनारफोर होनबा जेरै मोसौ बोरमा दाउ अमा घराइ गध' बायदिफोरखौ न'आव फिजानाय जुनार आरोना नोंथां
औ
मावउजि सैमा जेरै बेफोरखौबो मानसिफोरा फिसिनो लादों। ओ बेफोरखौ फिसिनानै गोबां रां खामायनो हायो जेरै मोसौनिफ्राय गाइ फोरमायनो आरो बेजोंनो गाइखेरखौ फाननानै गोबां रां खामायनो हायो जेरै बोरमानिफ्रायबो बायदिसिना बेदर बा बोरमा बेदरखौ फाननानै बा बोरमाफोरखौ देरब्ला गिदिर जाब्ला फाननानै गोबां रां खामायनो हायो बेजोंनो खायसे खायसे सुबुंफोरा बोरमानि फाराम मोखौनि फार्म अमानि फार्म बा दाउनि फार्म बानायनानै गोबां रां खामायगासिनो दं आरोना
औ
साख्रि मावनायनिख्रुइ बिदि ओ फार्म खुलिनानै गोबाङानो साख्रिनिसो बांसिन लाब खामायगासिनो दं आरोना रां रुफाखौ मुलाम्फा मोनगासिनो दं साख्रिनिख्रुइ बांसिन।
उम
दा सोरबा सोरबि बिदिनो रिटायार्द जानाय सुबुंफोराबो साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननाय सुबुंफ्राबो बेबायदिनो गावबागाव न'आवनो फाराम खुलिना लादों आरोना ओरैनो थास्लायस्लाय मोसौनि दाउनि बायदिसिना दा जोंहा अरनबारियाव जेरैबायदि मोखौ मोखौ बोरमाफोराबो अरननिनो जुनारमोन नाथाय बेखौ जेब्ला मानसिफोरा आबाद मावनाय समाव फिसिनो लादोंमोन बेयो फिजाग्रा जुनार महरै फिजा ओ मानसिफोरा लाबाय आरोना बेखौ।
औ औ
मैसो मैसोखौबो फिसियो नाथाय मैसोआ दाबो हाग्रायावबो मोननाय जायो मोखौफोरखौबो हाग्रानि जुनार मो हिसाबै मोननाय जायो खायसे ना खायसे अरनबारियाव दङो। गोबां रोखोमनि मोसौफोरदो मोननाय जायो आरो ना अरनबारियावबो हाग्रानि मोसौ ओमफाय जोंना अरननि जुनारफोर होनबा जेरै मै, गान्दा, हाथि, मोसा फादुग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मोसा मुफुर दों आरो ना लक्रा जेरै बेफोरखौ अरनारि हाग्रामाफोराव मानो जेरै आसामा थसेल' गं गोनां गान्दानि थाखाय मुंदांखा बेखौ काजिरंगा हायुङारि हाग्रामायाव मोननाय जायो।
औ
बियो फसल' गंगोना गानानि थाखाय बियो जोबोद मुंदांखा आरोना आसामा ओमफ्राय बे काजिरङायाबो ओ थसेल' गोनां गं गोनां गान्दाखौ जोंनि मानास हाग्रामायावबो मोननाय जायो आरो मानास हाग्रामाया मोसा मैसो बेफोरनि थाखाय मा ओ मुंदांखा आरोना नोंथां।
औ औ
बेफोरबायदि हायुङारि हाग्रामायाव बेफोरबायदि ओ जुनारफोरखौ माने संरैखा खालामनानै लाखिनाय जायो। बेयाव खायसे ओ गोख्रों नेम खोनानानै दं जायाव ओ जा नला मोनला हाबनो मोना सुबुंफ्रा आरो बेयाव मैहुर खालामनो मोना।
औ
बेयाव संरैखा खालामनानै लाखिनाय जायो आरोना बेफोर जुनारफोरखौ।
औ औ
दा आफ्रिकायावबो गान्दा मोननाय जायो नाथाय आफ्रिकानि गान्दाया गं थनै गोनां। हो नोंथां
औ
आफ्रिकायाव आरो मोनसे ब्लेक राइनावबो मोननाय जायो जाय कालारा गोरा मानो होनो बेखौ ब्लेक कालार आरो ना ओमफ्राय मोन जे हवाइट राइन' दोङो जायनि कालारा गुफुर नाथाय बेफोरो मानसियाफोरा मैहुर खालामै खालामै बेनि बिबाङा खमायलांबाय आरो ना नोंथां सोबस्रांनो हमबाय बियो। आफ्रिकानि हादोर हादोरमानिफ्राय दानिया बेफोरखौ जोबोद रेयार जानानै फैयो रेयार स्पिसिस गोमालांनो हमगासिनो दं बे जुनारा।
औ औ
मासे ना मानैल'सो बिदि नुनो मोनो आरोना बेखौ संरखा खालामनानै दोननाय जादों।
औ
बेनिफ्राय मा होनो खायसे जेरै उम भारत हादराव सिता मोसाखौबो मोननाय जायोन नाथाय बेयो जोबस्रांलांनो हमबाय।
औ
ओमफ्राय भारत हादराव मा होनो बेखौ जेबाबो मोननाय जायोमोन मोनसे समाव नाथाय दा बेफोरो गैला आरो ना। जोंनि राजस्थान गुजरात बेफोराव मोननाय जायोमोन ओमफ्राय इण्डियान लाायन जायखौ इण्डियानि माने सिंह बेखौ हाग्रानि दाजाय बेखौबो मोननाय जायोमोन आरोना सिंहखौ
औ
नाथाय बियो जोबोद खम बिबांनि जालांबाय मानो होनना बुङोबा जोंनियाव गोबां ओ सिखारिफोरा मैहुर खालामनायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जिब जुबुनारफोरा जोबस्रांलांनो हमदों आरोना अरननिफ्राय जेरै मो मानो बेखौ ओ हथिनि हाथिनि हाथाइखौ मैहुर मैहुर मा-माने सिखारिफोरा
सेफायनानै लाना थाङो आरो
औ औ नोंथां जेरै गान्दा गंनि थाखाय गान्दाखौ माबानानै लाना थाङो बुथारनानै लाना थाङो दा मोसा बिगुरफोरखौ बायदिसिनाफोरखौ बेखौनो आरोना नोंथां नोंथाङाब बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ नोंथां दा जिब जुनार होनना बुङोब्ला नोंथाङा फोरमायलांनाय खोथाफोरा गासिबो सैथो खोथाजोब आरोना दा जिब जिब जुनार होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिगौ जिब जुनारा गुबुन हाजार हाजार रोखोमनि जिब सुना जों नुनो मोनो आरोना
औ औ नं
औ जेरैहाय जोंनिया हाग्रामायाव थानाय बा ओ जोंनि जि न'आव फिसिनाय जिब जुनार बा दैयाव थानाय जिब जुनार बा बिरनो हानाय बा मानबायनो हानाय बेबायदि माने जोङो नुनाय मेगनजों नुनो मोननाय बा नुनो मोनोनि बेबायदि माने गोबां रोजा रोज जा जिब जिबिफोरखौ जों नुनो आ मोन्थि मोनो आरोना बा जोङो मोनथियैबो दङो आरोना दिनिहालागै जों मोनथि मोनै बा नुनो मोनै जिब जुनार फोर दङ आरो औ थिग बेबायदिहायनो जोंनिया जिथुनाखि हाग्रानि जिब जुनार होनना बुङोब्ला जोंनिया नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो मोस सा, सिंह, ओ मैदेर ओ जेरैहाय ओ बायदिसिना मुफुर, सियाल सेसा बायदिसिना आरोना जोंनिया माने जिब जुनारा गांखो जानायनिफ्राय लानानै बेदर जानाय हारिनावलागै माने गासैबो जिब जुनारा आरोना आरो खायफाया बारल' जानानै थांना थायो आरो
औ नोंथां नांगौ
थिग बेबायदिहाय जोंनिया जिब जुनार होनना बुङोब्ला जोंनिया आ गा जेरैहाय दाउ दाउआ जाबाय जोंनिया गां गोनां बिरनो हानाय आ-आथिं थोंनै गोनां जिुनार आरोना बा जिब
आव नो आव नोंथां नोंगौ
औ बेनि उनावहाय जोंनिया मोसा, मुफुरफोरा जोंनिया जेरै मोसा, सिंहफोरा आथिं थोंब्रै गोनां माने बेदर जाग्रा जिब आरोना
औ औ
औ दा बेनि उनावहाय जोंना जिथुनिखि मोसौ मैसो बा जोंनिया बोरमा बायदिसिनाफोरा माने गां खोजाग्रा गांखो जाग्रा जुनार आरोना
औ नोंथां नांगौ
औ बिसोरखौ जोङो न'आव फिसिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनाय बाददिनो जोङो न'आव फिसिनानै बैफोरनिनो जोङो फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोङो मोसौनि गाइखेरखौ जोङो फालांगियाव बाहायनाय जायो आरोना
औ औ
औ बे जेरै हायजोंनिया ओ मोसौ गाइफोरखौ जोङो लिटार लिटार बेबायदि माने फाननानै जा मै-मैसो जारसि गाय मोसौनि जारसि गाय जायखौ बुङो। बै जा मोसौ जारसिफोरनिफ्राय जोङो गोबां गाइखेर मोनो आरोना। सानसेयाव जोंनिया माने ओ जिनिफ्राय जिबा लिटार गाहाम माने मोननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां।
औ औ
दा थिग बेबायदिनो बैफोरखौ जोङो फालांगियाव बाहायनो हायो आरो जिब जुनारनि बेलायाव बुङोब्ला जोंना खौ गासिबो ओ जानिखि जोङो बाहाय जानाय बैफोर जिब जुनारखौ माने ओ जा मा होनगोन बेखौ फालांगियाव बाहायजायो आरोना नोंथां।
औ
औ दा थिग बेबायदिनो जोंनिया दैयाव दैयाव थानाय दै था दैयाव थानाय हारिनि जिब जिबिफोर होनना बुङोब्ला जोंनिया ना दङ। अ जा जिबौ औ जेनेबा जोंनिया खुसिया खांख्राइ बायदि रोखोमनि एम एम्फौ एनला ना बायदिसिनाफोरा दैयाव थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो नानि हारियाबो जोंनिया गुबुन गुबुन आरोना ना गुबुन गुबुन रोखोमनि। जेरैहाय जोंनिया गुबैयै ओ जोंनि हाखरफोराव मोननाय बा जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव। फिसा फिसा हाखरफोराव मोननो थांनाय। नाफोरानो जाहैबाय सें ना गोरि ना खावै ना सिंगि ना मा खुरना आं थिग बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि बैथिया ना जेनेबा नाथुर ना थुरि ना बेफोर नाखौ जोङो मोननो हायो आरो। दा जोङो बेनि उनावहाय ओ अनगायैबो जोंहा लैथो लैथो मानि ना जेरैहाय जोंनि आथु ना ना। नाथुना बेनि उनावहाय ओ सार्क होनना बुङो सार्क फिस होनना बुङो जायखौ। ओ बेनि उनावहाय दङ गोबां रोखोमनि हाजार हाजार एलपिस बा अक्ट'बास बैफोरबायदि जों माने लैथो लैथो मायाव मोननाय जायो आरो बैफोरखौ अक्ट'भासफोरखौथ' जोंनि नैबे हा खरफोरावहाय मोननाय जाया आरो ना नोंथां।
औ औ
औ दा बैफोरखौ जोङो लैथो लैथोमाफोराव मोननाय जायो गोबां रोखोमनि माने जोङो नुफेरनो हायै ना फोरा जोंनिया लैथो लैथोमा गेदेर गेदेर लैथो लैथोमाफोराव माने थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
औ नोंथां
बा जोङो मोनथि मोन्दों बा जोङो नुफेराखैबो खायफाखौ जों नुफेराखैबो नोंगौ। ओ थिग बेबायदिखायनो ओ जोंनिख्रुइ गदेरबो जिब जुनार दङ जोंनिख्रुइ उन्दैसिनबो जिब जुनार दङ जोंनिख्रुइ गेदेर जेरै मैदेर मैदेरा जोंनिख्रुइ जोबोद गेदेर आरो ना।
औ औ
औ मानसिनिफ्रायबो गेदेर था थिग बेबायदिहायनो ओ जिब जुनारखौ जोङो गुबैयै बुंनांगोन जे जोंनि मिथिंगायारि सम्पद होनना बुंनांगोन आरोना जिब जुनार खौहाय ओ जिहेतु बेबो मा मिथिंगाजोंनो बा इसोरजोंनो सोरजिजानाय मिथिंगानिनो मोनसे मोन बासर्था साफा माफा माफा थादेरसा आरोना बेफोरबो। दा थिग बेबायदिहायनो जोंनिया मेगनजों नुनो मोननाय मेगनजों नुनो मोनो बेबादि जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दा जोंनिया न फिसिनाय अमा बोरमाफोर हांसो दाउफोरखौथ' जोङो नुखाबाय थाखायो आरो ना सानफ्रोमबो। आ बै फोरखौ जोङो फालांगि मावनानै गावनि न'खरखौ सालायलांनो हायो बा बैफोरखौ जोङो गोबां बेसेन गोनां ओ राङाव बा जोंहा गोबां मुलाम्फा लानानै बैफोरखौबो फाननानै गावनि न'खरखौ सालायलांनो हायो आरो। नोंथां दा थिग बेबायदिहायनो ओ जोङो ओ जिब जुनारफोरखौ फिननाय जायो आरो हांसो दाउफोरखौहाय। दा नोंथां ओ जोंनिया समहाबो जाबायमोन ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। गोजोन्नाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों नोंथां।